हेलौ।
औ नोंथां खुलुमबाय ओ गोजोन सानजौफु समनि गोजोन हामलायनायखौ आं नोंथांनो बावहरग्रोबाय। ओ बेजों लोगोसेनो आं सानो जे नोंथांनि देहाया दासान्दि मोजाङैनो दङ।
औ।
ओ बेजों लोगोसे बिदिनो दिनै बोथोरा जोबोर गरम ।
औ।
बिथांनि ओ देहाया मोजाङै दंना? औ दैफोरखौ एसे ओ नांगौ बिबांनि लोंबानो जाबाय जाहाथे दिहाइद्रेसन दा जायाथो। आ। दा आं नोंथांखौ ओ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों फंनैसो खोथा राय्लायनो होननानै आं नोंथांखौ फन खालामदों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना दसे सम?
हागोन-हागोन-हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथां साबायखर थाबाय ओ दा आं सावरायनो लानाय जा टपिकआ जाबाय जा गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइनि सायाव
औ
जोंहा माबायदि सोलायथाइ माबायदि सोलायनाय जोंहा फैदों ओ‌ बेनि सायाव नोंथांङा आं एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन-हागोन नोंथांङा ओ नोंथांनिसिमबो ओ सानजौफु समनि गोजोन हामलायनायखौ आं बावहरग्रोनाय जाबाय। जाहाथे नोंथांनि देहाया बो गोग्गोयो थायो।
ओं नोंथां।
नोंथांनि जा मिथिनो लुबैनाय। गोदोनि सोलोंथाइया दानि सोलोंथाइ ।
औ नोंथां औ।
खेमफोथिनानै होनो सानदों नोंथांनो।
औ नोंथां।
गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइजों। रुजुनो थाङोब्ला। जों गोबां फारागथि। नुहुरनो मोनो।
औ नोंथां
जेरै गोदो जाबायदि सोलोंथाइ नांगौमोन। बेबायदि। खायसे बिथिङाव ओ होनोबा हो सोलोंथाइखौ होनो। हास्लाबामोन गोदोनि सोलों थाइआ ओरैबायदिमोन माने गोदो बेबायदि दिनैनि जा बिल्डिं थिं बेफोर बायदि। जोंहा गोदो बेबायदि माबायाव सोलोंथाइ होनाय जायामोन। ओ नारानि। थोरिनि।
औ नोंथां।
बबेबा दंफां सायायाव जिरायनानै। बेबायदि एसे सोलोंथाइखौ माने फोरोंनाय जायोमोन । सोलोंथाइ होनाय जायोमोन । नाथायबा दिनैनि सोलोंथाइया ओरैबायदि मोनसे ओ गोजौआव फैबाय ।
औ नोंथां ।
जेरै गोद दोनि बायदि नंला । दा नोंङो सोलोंथाइ लानोब्ला
औ नोंथां ।
ओ गिदिर गिदिर नोंङो न' सिङाव ओ सोलोंनो मोनबाय । देक्स, टेबोल मोनबाय । ओ नांगौ बिबांनि बिजाब मोनो । नाथायबा गोदोनि समाव बेबायदि नांगौ बिबांनि बिजाब ओ टेबोल, डेक्स मोजां मोजां न' बेफोरबायदि गैयामोन । ओ सोलोंथ थाइनि बेलायाव गोदो जों दा जिबायदि खलमजों लिरो बेहाय बेबायदि खलम मोना मोन
औ नोंथां ।
गुफुर ओ बहि मोनामोन । कागाज मोनामोन नाथाय दिनैनि दिनाव इडुकेसना ओरैबायदि सोलायनो हमबाय । माने सोलोंथाइया आगोलनिख्रुइ माने गोजौसिनाव फैबाय आरो माने गोबां माने नोंङो सोलोंथाइनि आयदाया सोलायनो हमबाय । ओ गोरोंनि थाय गोरोंसिन मानसि मानो जाबाय ओ देलहि, मुम्बाइ जेरावबो नोंथाङा सोलोंथाइखौ माने लानो हानाय ओरैबायदि सुबिदा फैबाय आरो माने
औ नोंथां औ
माने मोन गंफा गंनै बेबायदिल'सो ओ फरायसालि थायोमोन। सोलोंथाइ लानायाव उसुबिदा जायोमोन।
औ नोंथां।
दोनैनि दिनाव सरखारा सोलोंथाइखौ ओरैबायदि माने मोनसे ओ जौगायाव लाबोबाय माने नोङो सोलोंथाइखौ लानो थाङोब्ला दिनै गासिखौबो नोंथाङा फ्रि मोनगोन । बिजाब गाननाय जोमनाय
औ नोंथां
आ गारिबो होनाय जाबाय बेबायदि माने सोलोंथाइया आपडेट जाबोबाय आरो माने जौगाबोबाय आरो बेबायदि दा सोलों फिथाइनि फारसेथ' गोबां बुंनो दङ। बेबायदिनो ओ सोलोंथाइ होनना बुंङोबा बेबायदिनो आरो दा बै सोलोंथाइखौ लानानै जा जौगाबोनाय सोलोंथाइ गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ बेनि सायाव आं जा बुंबाय बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो दाजाबदेरनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन औ नोंथां
ओ बेनि सायाव नोंथाङा फनैसो बुंनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन जोंहा औ हेलौ खोना दोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां फारागथि नुनो मोनो आरो। बा गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो। दा जोंहा गोदोनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो माने फरायनो थाखाय जोंहा गंसे मोजां फरायसालि गैयामोन। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव ज'नो थाखाय जोंहा मा गैयामोन जिरायग्रा जोंहा देक्स बा टेबोल गैयामोन। आरोबाव जोंहा बे डेक्स बा टेबोल चेयार गैयि आरौ आरो जोंहा बे फरायसालियाव लिरनो थाखा थाखाय जोंहा मा गैयामोन बहि गैयामोन बा कलम गंसे गैयामोन। ओ जोङो ओ गोदो जोङो मोजां गो ओ मोजां जौगाथाय हाय फरायसालि गैयैनि जाउनाव जोङो ओ गोबां ओ बायला जिला न' बा गोबां बायला जिला फरायसालि बा अर्थात जोङो दं बिफां सायाफोराव जिरायनानै ओ जोङो मा फरायनो गोनां जायोमोन आरो जोंहा ओ जिरायनो थाखाय नांगौबायदि जोंहा मा गैयामोन डेक्स टेबोल गैयामोन जायनि जाउनाव जोङो बस्था बा खायसे ओ बायनाय बेन्सफोराव जोङो जिरायनानै जोङो क्लासखौ खालामनांगौ जायोमोन आरो जोंहा लिरनो बहि गैयामोन जायनि जाउनाव जोङो पलि फुलियाव लिरनो गोनां जायोमोन आरो सिगां गोदो जोंहा मा दोंमोन फलि दोंमोन ओ लिरनो थाखाय गुफुर खागज गैयामोन जोङो बेखौ फुलियाव लिरोमोन नाथाय जोंहा दिनै समा फैयै फैयै जोंहा ओ मा ओ मोनसे गोजौ थाखोआवजों मोनफैबाय जों दिनै दिनैनि फरायसालिखौ जों नायनो थाङोब्ला जोंहा दैनैनि फरायसालिया जोंहा गोबां माने जौगाबोबाय जोंहा दिनै ओ फरायसालिया गोबां ओ मा जाखो जोंहा गिदिर गिदिर फरायसालि जों नुबाय खायसे बिल्डिं जों स्कुल फरायसालि नुबाय खायसे समायना समायना जोङो बेवहाय मा नुदों फरायसालिफोर नुबाय खायसे फरायसालियाव जोङो गारदेन नुबाय मोजां मोजां नांगौ बायदि जोङो ओ मानजोर रुमसफोर नुबाय ओ दिनैनि फरायनायनि बेलायाव जोंहा मा नुबाय जों गासैबो ओ क्लास रुम रुम जों मा नुयो दानिया जोङो नांगौ बिबांनि जोङो डेक्स बेन्स टेबोल चेयार जों नुयो। आरो जोंहा नांगौ बायदि जोंहा मा नुयो जोङो डिजिटेल क्लास खालामनायखौबो जों नुबावो। दिनैनि दिनाव। ओ आरो जोंहा सिगां गोदो जोंहा मा गैयामोन जोंहा फरायसाखौ मोजाङै गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा मा गैयामोन फोरोंगिरि गैयामोन। फोरोंगुरु गैयामोन।
औ औ।
जोंहा दिनै जोंहा नांगौबायदि जोंहा ओ फोरोंगिरिफोर दं, फोरोंगुरुफोर दं जाय जोंखो दिनै गोग्गोम सोलोंथाइ होयो बा जौगा थाय निस मोजां सोलोंथाइखौ जों होयो आरो दा बैफोर फारागखौ जोङो दा दिनैनि सोलोंथाइ आरो गोदोनि सोलोंथयाव बैफोर फारागथिफोरखौ जोङो नुयो आरो।
औ।
ओ जोंहा दिनै गोबां मोजां मोजां फरायसालिफो फोराव माने गोबां गोबां जोङो फरायसाफोरा जौगानानै ओ मोजां मोजां उथ्रिसार जानानै जोंहा मोजां मोजां गोजौ लेभेलाव जोङो फरायसाफोरखौ मा जोङो साख्रि मावनायबो जों नुबाय। सिगां गोदोनि जोंहा फरायनाय समावहाय जों जोंहा मामोन दङमोनब्लाबो जोंहा खममोन खायसे उथ्रिसारनो हानाय जा फरायसाफोरा एसे खममोन दानि जों ओ दानि जुगनिख्रुइ गोदो माने एसे खममोन जोंहा उथ्रिसारनाया एसे खम खममोन जोंहा साख्रि मावनाय जा ओ फरायसाफोरा बाहाय खममोन नाथाय दिनै मा जोंहा नांगौ बिबांनि सोलोंथाइ मोनबाय नांगौ बिफांनि क्लास रुम मोनबाय नांगौ बिबांनि जोङो मा मोनबाय? फरायसालिफोर मोनबाय आरो नांगौ बिबांनि जों मा मोनबाय जोंखौ फोरोंनो थाखाय जों फोरोंगिरिफोर मोनबावबाय। स' बैफोरनि थाखाय जोंहा मा दानि फरायसा बा दानि फरायसुलिफोरा जोंहा मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा सुबिदा मोनबाय आरो। दा बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन ओं। दा सोलोंथाइया जोंहा मोननै जाबोनो हमबाय नोंथां गोदो बेबायदि नङामोन दा जोंहा प्राइभेट आरो सोरखारि हेलौ।
औ नोंथां
खोनादों था नोंथाङा प्राइभेट आरो सरकारि बे मोननै एबा बे फारागथियाव जोङो दोनैनि ओ बे सोलोंथाइखौ जों लानो हायो। थिग बेबायदिनो दा नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। इयुन समफोराव जाहाथे बेबायदिनो जोंङो गोबां आयदा लानानै रायज्लायबावनो मोनगोन बेखौ आं नोंथांनिसिम आसा खालामबाय जाहाथे नोंथांनि देहाया मोजांङै थायो बेनि थाखायनो आं दिनै बे राय्लायनायखौ दोन्थ'नोसै नंनानै सानदों
नोंथांङा जे गावनि बेसेन गोसा समखौ आंङो दसे सम होननानै आंजों सावरायनायनि थाखाय आं नोंथांखौ रोजा रोजा साबाय बावबाय बेजों लोगोसेनो आ आं मोनथियै जा खोथाखौ फोरखौ नोंथाङा आंनो खावलायनानै होबाय नोंथाङा आंनो फोरमायबाय बेनि थाखायबो आं नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरोबाव इयुनाव जों बेनिख्रुइ मोजां मोजां टपिकफोर लानानै बा मोजां मोजां खोथा लानानै जों सावरायबावगोन आं आसा थिबाय बेखिनियावनो आं दिनैनि जे फोजोबनायखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों